हेल' हेल' नोंथां नोंथाङनि खबरफ बोरैथा
औ मोजाङानो नोंथां
नोंथां आंनाबो मोजाङानो नोंथां नोंथांबा दिनै जोङो दा दावबायनायनि बाखै रायनोसै
औ जागोन दे नोंथां
आं दे नोंथां अब्ला नोंथांथ' गोबां जायगायावनो गिदिंबायखोमा दालागै गोबां जायगायाव ए गोजान जखिा ओमफ्राय नोंथांना ओरैजहाय मोनसे जायगाफोर दं नामा जायखौ नोंथाङा जोोबद मोजां मोनो दावबायनानै
औ नोंथां दा आं दासिमाव मोननैसो जायगा दावबायखांबाय दा बांसिन मोजां मोनो होनब्ला आङो जेरावहाय माने मिथिंगायारि समायना नुथाय थायो जेरै बिफां लाइफां दैमा दैसा बा हाजो हाला बैफोर जायगायाव मानिे दावबायनो मोजां मोनो आरो आं
औ
दा जोंनि खाथियावनो मोनसे जायगा दं
औ
जेरावहाय हाजो हाजो हाला दैमा दैसा बै जायगायाव मानिे थांनानै मोजां मोनो आरो आङो सम सम दावबायनाय जायो दा बा दासिमाव आङो एथबां मानि गोजान जायगायाव दावबायहैफेरनाय जायाखै हे आरो
औ औ
दा नोंथाङा माबायदि जायगायाव दावबायनो मोजां मोनो
आंबो न'नि बायदि होननाय जायगाफ्रावनो आङो एसे बेरायनो मोजां मोनो एसे हाजो - हला इदिनो दंफांबारि बे जायगाफोराव दैमा दैसा उथियाव जि मिथिंगारि जायगा फोर दङ बिदि जायगायावनो आंबोदायबो दावबायनानै मोजां मोनो आङो आंनि मोजां मोननाय जायगाफोरा जेरै जि हाग्राफोर दङ हाग्रा बारिफोर दङ जेरै नेसनेल पार्कफोर दङ बा बिदिनो कालचारेल जि फरेस्टफोर दङ बेफोरखौनो मोजां मोनो मानोोना बेफोर जायगायाव जोबोद जोङो जिब जुनारफोरखौ नुयो दाउ दाउ बेखो नुला बायो
औ
ओ गोबां नुयै बुस्थुफोरखौबो जों नुलाबयो बे जायगायाव ओंखायनो बिदि जायगाफोराव थांनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरनि जायगानि बारहावाफोराबो जोबोद मोजां जोबो साफा खायनो बबे जायगाफोर आनि सदनिज मोन बेफोर जायगायाव बारा मानसिफोरनिबो जि अनजिमा बेफोरो जोबोद खम जायो ओंखायनो बेफोर जायगायाव एसे बारा गुुरलाफुसबो जालाबाया ओंखायनो बेफोर जायगायाव थांनो मोजां जद मोजां
औ
टाउन सहरनिफ्राय बांसिन आंनि सानैाव बियो हाजो हाला दफां लाफां थानाय जायगाफ्रानो बांसिन मोजांसिन मानोना टाउन स्कुलफ्राव जुदि जों थाङो आं गोबाङानो बिदि ज टाउनफ्राव थांफेरबाय आङो ओ सदों इटानगरफोर संदों बिदिनो गोबां बिदिनो फिसा फिसौ गिदिर जा फिसा बिदिनो थांबाय आरो थांनाया बेफोर जायगायाव जुदि थाबाथाय जों नुयो जे बेफोर जायगायाव गोबां गारि मथरफोर दंलाबायो गुललााय गुसे गल जालाबायो माने बेफोर जायगायाव एसे एसे बारा गोसोखौ सान्थि मोना मोनो आरो बेफोर जायगायाव जोङो बारहावाफोरखौबो जोबोद लेथ्रा बायदि नथारो जायगाफ्राबो जोबोद माने एसे लेथ्रनो जासिगोन मानोना बेफोर जायगायाव नोंथाङा मोजाङबो हां लानो हानाय नङा बेफोर जायगायाव जोबोद गारिफोर खारलाबायो मानसिफोरबो बिराद जेव जेव जाथारो ओंखायनो आंनि सानैाव जुदि सासे मानसिया जुदि मोनसे टाउनफ्राव जे थायो अब्ला बिथांनि जे देहायारि हेल्पफोर दङ बेफोरो थाबनो गाज्रि जागोन मानसिफोरा हाजो हाला आरो दंफां लाइफानि गेजेराव थानायांनायनि थाखायसो सलिजानाय ओंखायनो आं सानो मानसिफोरा आयो हाज हाल न आाबा हाग्राफोरनिजों लोगोसे आनो थाफानांगौ
औ थारैनो बे टाउन सहरनिफ्राय जुदि जोङो बैफोर जेरावनाखि हाजो हाला दैमा दैसा बैफोर दिदोम जायगाफोराव जोङो दावबायहैनो मोनोब्ला जोङो गोसोखौ साबसिन मोनो आरो मानोना जोङो सहर बा नोगोर फोरावहाय दावराव दावसि गारिफोरनि दावराव दावसि खोनानो मोनो बेनिफ्राय बारहावायाबो जोंना मानिे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय रुजुनायाव गुदुंसिन जायो एसेब्लाबो बेनिखायनो जोङो मानि बहाबाफोर दावबायनानै एसे सम बारहोहरनोब्ला जोङो बैफोर दिदोम हाग्रा जायगा बा हाजो ओनसोलाव दावबायोब्ला जोङो बांसिन रंजानो हाय आरो माने गोजोन लानो हायायो दा नोंथाङा माब्लाबा जोंनि आसामनि बाहेरायाव दावबायै हैफेरबाय नामा
बाहेरायावथ' थांनो होनोबथायाय आङो मिज'रामाव थांबाय ओमफ्राय माबायाव थांबाय आङो अ नागालेण्डआव ओमफ्राय अरुणचलावथ' साबायानो जायो खाथिनो जायोना अुचलनिफ्राय ओंखायनो अरुणनाचलाव बिदिनो थांबाय गोबाङ थांबाय इटानगरावथ' आङो बिदिनो बारा थांनाय जायाखै बिदिनो खन्थाम नङाबा खेनब्रैसो जाबायो गानन गौ थांनाया ओमफ्राय बिदिनो खाथि खालायावसो जायगाफोर दं बेफोराव बिदिनो थांबाय थानायनो जायो होनजायो माब्लाबा माब्लाबा खाथिनो जायोना बिदिनो थाबायनायावबो थांनो हायो बिदिनो बाइकखौ लानानैबो थांनो हायो
औ
साइकेलजों थांनो हायो ओंखायनो खाथि खालाय माला मालाबा बिदिनो बेरायहैायबायनाय जायो बिदिनो मालाबा जुदि बेलासि बिदिनो न' थानो बायो अब्लाथ' बिदिनो बेबसि मुसस बायनानै बिदिनो एकार सन बिदिनो लोंहलाबायैनो हायो क नसना जास्ट केन्सेल खालामानदोंमोन आङो जोंनि एसे माने माबा होनजागोन जोङो
औ
आइजलआवबो थांनो गोसोमोन आं खोनादोंमोन आइजला जोबो मोजां होननानै ओमफ्राय नागालेण्ड सानदुं संनिया बारु इसिबां भिक्ट'रि एरिआव नागालबा हाबासो एसेनो खाथि खालायाव सांनानै नागालनो बेरायनोफैबाय
औ दा दा बैफोर जायगायाव दावबायहैनायाव थारैनो नोंथांनि थाखाय रंजाथावन मोनना बैफोर जायगाफोरा
बिदिनो होनजासिगोन नाथाय अबेबा अबेबा सिग नायनो थांबा बबावबा जायगाखौ ननानै जोबोद दुखु मोनो मानोना गोबां ओरैजाय जायगाफोर दंमोन जाय जायगायाव मानसिफ्रा थांनानै जायगाखौ एसे गाज्रि खालामहैदों माने हाजो हालाखौ दानफेरलाबायदों न' बानायनायनि थाखाय लामा बानायनो थाखाय आरो बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो थाखाय औ आसाम आरो मेघालयनि खाथियाव मोनसे जायगा दंमोन आं नबावदों आ बे जायगायाथ' हाजोफोरनि गेजेरावनो आरो बे जायगाया बे जायगायाव आं हमदोंमोन आङो बे जायगायाव माने इसेबां सा माने मा होनबावनो माने थियाव नोंथाङा मोजां लानो हैनाय नङा जोबोद गिदिर गिदिर जि इन्डासट्रिफोर दङ' बियो दङ' बे जायगायाव नाथाय नि थाखायनो इसिबां माने पलिसन जानानै दं बे जायगायाव नोंथाङा दसे गस'नानै थाबानो दानि मोदोमाव हांगारफोर होलायगोन इसिबां माने माने बे जोबोद गाज्रि जायगाया जानानै दं आरो बे जायगाया
औ दा
अबेबा अबेबा जायगायाव थांनो एसे बोरैबा मोनो आं
दा नोंथां जोंहा दावबायनायनि थाखायथ' गोबां लामाफोर दंना जेरै हा लामा रेल लामा अख्रां लामा बा दै लामा। दा बैफोर लामाफोराव लामाफोरजों नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय ना?
आङो अ एर'प्लेेनजों थांफेराखै नाथाय आङो दैजों बिदिनो थांफेरबाय आङो बिदिनो माजुलियाव थांनाय आरो
औ
बिदिनो खाथि खाला जि बैसां गामिफोर दं बेफोराव थांनायाव आङो बिदिनो गाखोफेरदोंमोन आरो
औ
औ एसे गोबां माने बैसां लो फोर दंमोन आरो बिदिनो जोंनि न'खरनि सिनायनायफोरबो दंमोन बेयाव खेसेना खेंनै आङो हाबा जानो थांदोंमोन आङो। बेयावबो गाखोदों आङो नाथाय बिदिनो लोगोफोरनि न'फ्राव थांनायाव बिदिनो गाखोलाबायदों। नावफोराव ओमफ्राय ओं माजुलियाव बिदिनो खेनब्रेना खेनबासो आङो माबाजों दुइजन फानदों माने आं नायनो थाङोबाथाय आङो ओ बयनिफ्राय बांसिन बाइकखौ मोजां मोनो। सालायनो थाखाय दावबायनायाव बाइकआवनो माने जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा जायगाफोरखौ मोजां नुलाङो आरो एसे थाबनोबो थांनो हायो नोंथांनि जायगायाव ओ गारिफ्रावथ' बारा मोजांबो नायलांनो मोना। एसे बोरैबाबो नाङो उदैफोराबो
औ।
ओंखायनो आं सान्नायाव ओ बाइकआनो मोजांसिन। आरो आङो दैखौबो बारा ओ मोजां मोननानै होनजायो मानोना हिफ्राव एरिफोरा जोबोद लासै लासै खारो माने
औ।
मोनसे माबानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनोनो दस किल'मिटारसो गेजानाव थांनोनो मानसि जोबोद सम नांगौ। ओंखायनो आं साननायाव ओ हाइबा बाइकखौनो लानांगौ बाइकआनो जोबोद मोजां।
औ बिदिब्ला बैफोर लामाफोरनि सुबिदाया नोंथांमोननि खाथियावनो दङ नङा होमब्ला। जेरै हा लामा दै लामा बा रेल लामा औ।
बिराद मोजां जोंनिथिं नाथाय अबेबा अबेबा
औ
दे होमबा नोंथां ओ जोंना समावबो जाफैबाय नै।
औ नोंथां दे बिदिब्ला जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबदिनि।
औ दे